हेलौ
हेलौ
अ नोंथांना?
औ नोंथां।
मा खामदों नोंथां?
दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ दसे सम होनो हागोन ना?
औ दे नोंथां।
औ। ओ आंङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों।
औ दे दे नोंथां बुं।
बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि संनाय जानाय। दाउफोर फिसिनाय न'नि इदि।
औ औ दे फोरमाय।
औ दे होमबा जागायनोसै ना?
औ दे नोंथां।
ओ जोंनि बर'फोराथ' बांसिनानो इदिनो अनला खारै सबाइ खारै ओमफाय ओ खा ओ खारैखौ माबोरै बानायो होननो थांङोबा
दा जोंङो इखौ
आथाय थलेरनि फस्लाजोंहाय जों बानायो आरो। बानायो माने बिदिनो थालिर फस्लाखौहाय जों बिदिनो जिरो जिरनानै सान्दुंङाव बिदिनो सान्दुंङा जुदि मोजांङै दुं अब्ला जोंङो सानथाम सानब्रैयावनो मोजां जायो जुदि सानदुंङा एसे नरमेलबाथाय इदिनो सातदिन गाहाम सप्टासे गाहाम लायो आरो।
औ जोंङो इदिनो थालिरखौ बिदिनो फिसा फिस फिसा दानना लानानै गोलाव गोलाव दानना लानानै सान्दुंङा फोरानो ओमफ्राय फोराननानै जों इदिनो सो खायफाया सानथाम खायफाया सानबा बिदि दोनो बे खायफाया सप्तासे बिदि दोनो। ओमफ्राय दोननानै बिदिनो जोंङो इखौ फोरानस्रोना लाबाय रान जासिम ओमफ्राय जोंङो जेब्ला रानबाथाय जोंङो सावो ओमफ्राय इखौ जोंङो हाथफ्ला बायदिनो हाथफ्लायानो बायदि जायो आरोना बेखौ जोंङो ओ टिफिन एबा सुसपेन नंङा एबा जगफोरावनो इदि दै होनानै दै हाथफ्लाखौ जो खारैनि लाबो बे थालिरनि माबाखौ हाथफ्लाखौ जोंङो सोमना दोनो दैयाव होनानै ओमफ्राय जेब्ला इयो रसा ओंखारगोन जोंनि खारै माने खारै जाहैगोन आरो ना।
औ औ।
उम आरोथ' जों खारैखौ ओ अनला खारैयाव होनानै माने अनला खारै जायो जों खारै होनानै सबायावबो होनाय जायो अनला खारैखौ जोंङो बोरै बानाय होनो थांङोब्ला जोंङो अनला खारैखौ फासावनो जोंङो अनलाखौ ओ मायरंखौ जोंङो सोमना लाबाय। बिदिनो गामलाफोराव एबा बेलेगाव सोमना दोनबाय। सोना दोननानै जोंङो बिदिनो ओ ओ माइरंखौ थिखांना दोनबाय दसे एसे दै सननायनि थाखाय औ ओमफ्राय दा जोङो बेखौ औ खाफाया बेलेगाव बिदिनो दानिया मेसिंफोराव लाङो आरो ना। ओ जोंनि बे गो गोदो जुगावथ' आबै आबौमोनाथ' जोंनिया बिदिनो उवालाव देयो खायफा दिंखियाव देयो बिदि आरोना बेखौ जोङो माइरं खौ जोङो देना लानानै ओ मिस मिस खालामना लाबाय मिस-मिस खालामनानै जोङो देना लाबाय देना लानानै जोङो अनला खारै ओंख्रि संनाय जायो आरो। अनला ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो होनो थाङोब्ला ब्ला जोङो अनला खारैखौ दै ओ सारायाव जोङो दै गुदुं फुदुंना लाबाय ग्ल-ग्लब ग्लब नो।
औ फुदुंना लायो औ।
औ जाथेयो इयो ओ मोजाङै रुइथों होनानै ग्लब-ग्लब ओ दैखौ होनाय जायो आरो ना गुदुंनो। ओमफ्राय आरो जोङो अन गुन्दैखौ सारलाना होयो। सारना होनानै उम औ औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो सारना होनानै सागंबो सारनाय सागंबो माबानाय जायो आरोना जोंहा।
सानाय जायो आरो औ। बांसिनानो माने साया आरो आगोल। औ मानसिफोरा औ
औ माने जेनबा बियो लाथा खायिनि थाखाय जोङो बांसिनानो बेखौ बाहायनाय जायो आरो।
मानो होनोबा बेखौ जेनेबा ओ अनलानि गुन्दैखौहाय जों होयोब्ला माने एरबाय थानांगौ आरो एरबाय एरबायथाबा ओमबानियाहाय जों लाथा खाया आरो जुदि नों एरा लासिनो बिदिनो जुदि बेखौ होबाय थायोबा जों बियो लाथाखायो आरो।
ओं लाथा खायैनि थाखाय जोङो बेनि थाखायनो सागुं सारनांगौ जायो एबा खायफ बेलेगखौ इदिनो खोस्लि फोरजोंबो माबानाय जायो आरोना एरनाय जायो
औ औ औ
उम आरो जोङो बेनि सायाव जोङो दाउ जों बांसिनानो अनला खारैखौ जोङो दाउजों जानाय जायो आरो दाउजों
औ दाउजों औ
इदिनो खायफाया न'फोरावनो इदिनो दाउफोर फिसियो अमाफोर फिसियो हांसो बोरमा इफोरखो फिसियो आरोना। खायफाया आरो बायनानै जायो लकेल दाउफोरखौ। जों बांसिन बिदिनो उम जों बांसिन बिदिनो लकेल दाउफोरखौ जायो आरोना अनला खारैजों। खायफाया आरो ब्रयलारजों जायो ब्रयलार। थावजों ओ जोङो उम
जानो हायो आरो।
औ नाजोंबो जानो हायो ओं। थेवब्लाबो जोंनिया दाउजों बांसिन गोथावसिन जायो आरो।
बर'नि ओंख्रि दाउजों अनलाजों।
ओं दाउजों अनलाजों आरो जोङो इयाव ओ दाउ होनो दाउ होबाथाय जोङो दाउखौबो इदिनो एवफ्रामना लायो आरो ना? एखौनो लानानै जोङो जेब्ला बे ओ अनलाया गोदौबाय थाबा जोङो दाउ खौ होनाय जायो‌।
औ औ
ओमफाय जोंहा बेयाव बिदिनो ओ खारैबो होनाय जायो आरो ना इदिनो ओ अन गुन्दैखौ होनानै खारैखौबो होनाय जायो। बिदिनो जों नायलांबाय थाबा जोंना ओम ओंख्रिया माने अनला ओंख्रिया मोजां जायो आरो। आरो जोंना ओम अनला ओंख्रिया गुसु जाबासो गोथाव मोनो आरो ना अनला ओंख्रि ओ गुसु जाबासो ओं जा
गोनथावसिन
आरो जोंना इदिनो बुंनो थाङोबा सबायजों साम'जों बांसिन सिन जायो आरो बर'नि मानसिफोरा सबायजों साम' खायफाया आरो साम'खौ बिदिनो मुगु दालि बिदिफोरजों जानाय जायो आरो।
औ औ औ
आरो बांसिन नानो सबायाइजों जानाय जायो ओ जोङो ओम जोङो इदिनो साम'फोरखौ अबाव मोननाय जायो होमबा जों दैमाफोराव मोनो बांसिनानो। दा दैमानियासो बांसिन मोजां जायो आरो ना
औ बांसिन मोनो माने आरो माने साम'आ मोननै जाद दङ मोनसेया माने थुमफ्रु मोनसेया आरो गोलाव माने साम' थुमफ्रु ख बेयो जोङो न'नि फख्रिफोरावनो थायो आरो बां माने लेथ्रा जायगा मानो होनोबा जेब्ला फख्रि माने फख्रिनि सेरथ' दंफां थायो नङा होनबा? बे फांनि बिलाइफ्रा सिरिनानै बे फख्रियाव लेथ्रा जेनेबा बेफोरबायदि सेवो बेफोरबायदियाव माने बांसिन थायो आरो बे साम' थुमफ्रु हाय औ ओमफ्राय साम' गोलाव बिदिनो बांसिन दैमायाव मोनो।
बा दैमा ओमफ्राय दंग' दंग'फोराव खनो ओमफ्राय खायफाया आरो बिदिनो न'नि फुख्रिफोरावनो माबानाय मोननाय जायो आरोना। आरो बिदिनो जोङो साम'खौ बोरैबा ओ होनबा माबाजों मा होनो साम'ओ स ओ सबायजों बोरै सङो थाङोला जोङो औ मा होनो इखौ साम'खौ जोङो इदिनो बिजानु थानायनि थाखाय जोङो एसे बिदिनो नारें खारजिखौ औ नारें खारजिजों जोङो सोमना दोनो बिदि नो हरसे संना दोनो आरो जाहाथे बिनि बिजाला खारथों बिजालफोरा मानो होनबा बिजालाथ' थाखाथारो ओ
जेनेबा बे फिसा थायोना बे सामावबो बे फिसाफोरा जाहाथे बे बाहेर जाथों होननानै माने बेफोरबायदि सोमनानै दोननाय जायो आरो।
एसे दोननाय जायो आरो सोमनानै। बेनि उनाव जोङो बिनि बाख्लाखौ दिहुननाय जायो आरो साम'नि खिथुखौ दांख्लाबनाय जायो आरो ना होमबासो जोङो जानो मोजां जायो आरो ना
ओ औ औ
ओम आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो साम'आव जोङो माद मोजां हुना लाग्रोनांगो आरो ना थाखि बिनिया ओ मा होनो बिजालफोरा खारनायनि थाखाय मैलाफोरा खारनायनि थाखाय ओं। बेखौ मोजां हुना लायो ओमफय आरो बालाजों हुयो आरो खायफाया खायफाया ओमफाय आरो बिदिनो आखाइफोरजोंनो हुलाबायो आरो ना। नारें खारजि होननानै औ। आरो जोङो बांसिनानो सबायफोरखौ बायना जायो खायफाया न'आव फोनाय जायो आरो ना। उम बिदिनो जोङो सबाइखौ सङो बोरै होननो थाङोब्ला जोङो सबाय खौ बिदिनो जेरै फार्स्टआवनो ओ जायखिनि जोङो एवना लाग्रोबाय सबायखौ
औ औ औ एवना लानानै जोङो
ओ
माने बिदिनो हुख्रेबनांगौ आरो ना माने बथ'लजोंहाय माने बेखौ माबाना लायो आरो नानाय रखम खालामामना लाबा मोजां जायो आरो न'निखौहाय।
न'नि सबायाइखौहाय बांसिन माने आगोलनि दिनावहाय माने इफोरबायदि मिसिङाव लांनानै बेफोरबायदि हुख्रेबनाय गैयामोन न'आवनो बानायोमोन आरो।
खायफाया उवालाव देयो खायफाया आरो बै उवाल फिसाबो बिदियाव देयो आरो
नानै लानानै गथा गथायनि एवनानै लानानै फाय बिरै जेनबो जों खामफ्लायफोर जों उनना लायो आरो औ।
एवना लाग्रोयो एवना लाग्रोनानै बिदिनो देबाय देनानै बेबो गुन्दैखोबो एसे एसे इ दिनो गुन्द्रा खालामना लाग्रोनांगौ नङाबा जायाना।
औ औ औ
लानानै इखोबो जेरै अनला खारैखो जेरै सङो बिदिनो जोंबो सङो आरोना जेरै इखौ दै गुदुङाव होगोन होननानै जोङो इदिनो एरनांगौ एरनानै आरो जोङो इसे इदिनो खोबबाय खोबनानै बिदिनो आरो बोखारनानै नायलायबाय आरो इनाव दसे थानानै खारै होयो। आरो साम'बो होयोना बांसिनानो
औ सामु औ औ
औ आंबो होनाय जायो ओमफ्राय। बुंनो थाङोबा जोङो ओ जोंनि बे ओ न'आव फिसिनाय दाउफोरखौ जोङो
औ औ औ
ओ न' औ जोङो इदिनो खायफाया अमा दाउ आरो बोरमा हांसो बिदिफोर फि-फिसिनाय जायो आरोना।
औ औ औ औ
फिसिनानै जोंहा बिदिनो अमानि थाखाय जोबोद आदार माबा माबि बाय बायनानै होनांगौ जायो जेरै गुन्दै
जेरै गुन्दै आरो बिसोर जानानै थांना थानो हाया ना मानो होनोब्ला हायो खिन्थु जोङोहाय बेलेग जेरै थास' रुनानै हो नांगौ ओंखाम ओंख्रै होनांगौ आरो बे न' बानायनाय जौ गोराननि माबाखौहाय माबा होनांगौ आ
औ अफ्रि अफ्रि अफ्रिखौ जोङो अफ्रिखौ होनाय जायो। औ मानो होनबा अमायाबो बेफोरखौ जायो नालाय जोङो लोगोसे अफ्रि खौबो होफायो जेरै अमायाव ओह अमानि गुन्दैयाव होनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
मेगंफोरखोबो इसेनो रुनानै होनाय जायो आरो अमानो।
खायफाया आरो इदिनो बायनानै सापर माबा माबि बायनानै होयो आरोना।
औ औ औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हांसो हांसोखौ बोरै फियो होननो थाङोब्ला जोंहा हांसोआ थ' जोंहा इदि एक्स्ट ओह एक्स्ट्रानो बिदि औ फुख्रि बानायनांगौ मानो होनबा जो ओह हांसोआ बिदिनो लेथ्रा दैयावसो थाखायो नालाय। गेलेयो नालाय दुगैयोनालाय बेनि थाखाय उम उम दै बिदि जमायना दोननानै जोङो हांसोखौ हगरनाय जायो।
औ औ
आरो ओ दाउखौथ' गासैबो फिखायो नङा होनबा नोंथां।
औ
उम बिदिनो जोंनिया बिदिनो बर'फोराव इदिनो संनाय जानायफोरालाय जाखायो।
औ औ औ
ओ दे नोंथां हमबा समबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां औ।